हेलौ अ नोंथां खोनादोंना?
अ खोनाबाय नोंथां आदसा ओमफ्राय दा नोंथां माबोरै दङ?
अ थिगानो दङ आंथ' मोजाङैनो दं। नोंथाङा?
ओ बर्थमान आंबो बिदिनोथ' मोजांखौनो होनना बुंनांगोन। ओमफ्राय दिनैथ' बो थोरा हरै नोंथांमोनथिं अखाफोर हादोंना हाया अखाथ' जोंथिं बिराद हाबाय। औ। नोंथां मोनथिं हाबाय हादों।
औ हागासिनो।
उम। हयथ' बा दासो बोथोर गायनाय फुनायनि दिन।
औ नंगौ।
दुब्लियाव बे गायनाय फुनाया सोलिगासिनो नोंथांमोनिथिंजाय।
औ गायनाय फुनायाथ' दायो सोलिगासिनो औ माने। गायथ'वाखै माने दायो बै। खोथिया फोनाय फोनानै दङ आरो ना।
उम उम। जाख'नानै दङ दा जोंनिथिंथ' बिदिनोसै। माखासेफोरा गायबाय माखासेफोरा गायथ'वाखै। ओमफ्राय माखासेनि बो थोराव माने दैया जाथ'वाखै।
औ माने गायनायनि थाखाय लाहार फाहार। खालामगासिनो दं आरोना।
औ औ औ गायनो थाखाय लाहार फाहार माने बे जेनेबा हालेवनाय औ दंग'निफ्राय दै उथिनो हाया नालाय दैयाबो बे अखानि दैजोंसो। गायनाय जायो।
अ नोंथांमोननिजों अखानि दैजोंसो गायनाय जायो नामा?
औ औ अखानि दैजोंसो गायनाय जायो। अखाया जेब्ला माने एसे मोजाङै फैगोन। आंफाय फोथाराव दै। थागोन। बे दैजोंसो गायनांगौ जायो। नङाब्लाथाय ओरैहाय ओ स्लुइस गेटफोरनिफ्राय थिखोनो हानाय। बेबायदि सुबिदा गै थ'वा आरो दासिमाव। बे अखानि दैखौ नेनांगौ जायो।
ओम जोंना औ जोंनाथिं हाजोनिफ्राय लाबोनाय जायो आरोना नोंथां।
अ' हाजोनिफ्राय ना?
औ दैखोनानै लाबोयो आरोना।
ओरैनोम मा हास फे लाबोनाय जायो दैखौ बेखौ जेनेबा।
जों साहानि साहाजों थानाय हाजोआ बेनिफ्राय लाबोनाय जायो आरोना।
अ' अ' अ' बे हाजोनि फाय लाबोनानै माने फोथाराव सोनाय जायो आरोना?
औ औ बिदिनो फिसा लाबोबाय ओमफ्रायहायो फोथारावहाय रानफैनाय जायो आरोना बेख उम फिसा लाबोनानै एफाराब लाबोआ माने फिसायै लाबोयो आरोना। जेसेबां नांगौखिनि
उम उम आथसा ओ ओमफ्राय ओरैनो माइफोरखौ बिगायाव बेसेबांसो मोननाय जायो जों खैमनसो मोननाय जायो जेन'बा?
अ' बिगाखौथ' आं मिथिला जिखुनु जाया ओरैनो सय साथ बिगायावथ' जोङो
ओम सय साथ बिगायाव सललिस मन गाहाम मोनो आरो ना?
औ औ सल्लिस मन पन्सास मन बिदि मोनो आरो माने जायगा हा लानानै हा आरो माने अबेबा माइआ अबेबा हायाव मोजाङै जायो नालाय। ओमफ्राय बबेबा बांद्राय साबद्राय मोजां फ्राय जाबाबो माइआ रूंग'लाङो नालाय।
औ औ
बिदिबो जायो आरो। ओरैनोथ' माने जेरै जेख खौहाय माइ गायनानैहाय जुदि नैबे नैबे बोसोराव जुदि माबा मोनसे माइ गायबाय जुदि बियो माइया जुदि मोजां जायोबा आरो ना नेक्सट इयारावहाय बेखौनो गाय फिनबावनाय जायो आरो ना। माने अबे माइया मोजां बिनि थाख थाखाय आरो जुदि औ माइ फ्रा जुदि गारज्रि बा माने खनसे गायनायाव जु दि ओ गाज्रि मोनोबा आरोना माने गाज्रि माइ मोनोबा माने ओ नांगौ रोखोमनि फैयाबा माया अब्ला सोलाय सोलाय गायनाय जायो आरोना जोंनिथिं बिदि गायनायखौ नुयो औ सोलायनानै गायो
दाथ जेनबा अनेक माइ गोदान गोदान फैगासिनो नालाय जोलैफोरा गोदानफोर फैगासिनो बेखौनो गायनाय जायो आरोना गोदान गोदान जोंनिथिंजायबो बिदिनो गायनाय जायो माइफोरखौ गोदान गोदान गायनाय जायो सोलाय सोल सोलाय सोल आगोलनि जेनबा ल खेल जायखौ होनना बुङोमोन बेफोर माइखौथ दाना नुुनोनो मोनला मा होनना बुंगोन खरमा ओमफ्राय आसु माइसालि बै बेफोरबायदि माइखौ नुनो मोनो आरोखि फाख्रि बायदि बायदिखौ
उम नोंथांनि जों मा मा गायनाय जायो नोंथां
अ जोंनिथिंजायबो बेखौनो गाय दा बांसिनै नैबे रनजित गायनाय जायो रनजित माइ खौ गायनाय जायो बेनिफ्राय रनजितनि उनावहाय दा जेफ्रानोखि मा माइ गोदान फैदों बे गोदान गोदान माइ बेफोरखौ गायनाय जायो आरो माने नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो आरो माइया जुदि नैबे बोसोराव हमना ला जा माइखौ गायदों बे माइआ जुदि बांद्राय मोजाङै माइखौ मोनाखैल्बा जों नेक्स् बोसोराव बेखौ नैबे नार्सारिफोरनाव थांनानै आ जितु माइज्लि बे माइज्लि खौ लायनाय जायो आरो लायनानै बेखौनो सोलाय सोलाय गायनाय जायो थांनाय बोसोराव ओ माइब्रा माने सत्तुर पसत्तुर बिदि नाम फैदोंमोन दा बेफोर खौनो गायनाय जादोंमोन आगोलनि नाम नि नाम माइ प्राय गैदेन
औ औ ओरैनोथ नोंथांमोननिजों बै माइब्राखौबो गायोना
माइब्राखौबो गायो बे बेखौ खम गायो आरो माइब्रा गायो ओमफ्राय नैबे जोसाखौ गायो जोसा जोसा होनायाव औ माइब्राखौ गायो ओमफ्राय जोसा जोसाखौ गायो अ माने बि दि बांद्राय गैाया आरो से खम गायो बेखौ माइब्रा आरो जोसा ओमफ्राय उनावहाय बेफोरखौ फाननायबो जायो ओमफ्राय माखासे आरो न'आव लाखिनानै जेनेबा मागो बैसागुआव नांगौ जायो नालाय जों बर' खुरनो जोना बेफोराव बाहायनाय जायो बेफोरावनो उ द माइरं फिथा संनाय फोराव बुंनांगौ जायो
अ जोंनाथिंबो गायो आं मोनसे खोथा सोंनो आरो नोंथांनाव नोंथाङा हालेवनो रोङो ना
औ हालेवनोथ' बिदिनो मा होनना बुंदों जोंहा औ हायाथ' बिदि बांद्राय गैयामोन बेनिफ्राय हालेवनायाथ' बे समाव जोङो मोसौजों बिदि फोरनो मोनाखै दाथ' गोदान जुग जाहैबाय जुगा डिजिटेल रखम जाहैबायै दा बेहाय थ ट्रेक्टरजोंनो बांसिनै हालेवनाय जाजोबो आरो। दा बेहाय ट्रेक्टरजोंनो होनानै आगोलाय ट्रेक्टर फिसा लागायोमोन दाथ' ट्रेक्टर फिसायाबो गैबावला। खेबसेनो नैबे टे फोर गिदिरसो लागायजोबनानै बेजोंनो माने अ गायनो जायोानो
दानि दिनावथ' बोथोरानो माने सोलायबाय नालाय, माने जे मा जेजोंहाय जेखौहाय खामानिखौ मावोब्ला थाबै जागोन बेखौ नागिरसै आरो।
बेबो औ औ औ औ बोखौ नागिरसिनो औ। दन दानि जुगाव मानसिफोरा बांद्राय मोनसे खामानियावनो बेस्थ' थाबाय थानो समा गैला नालाय समा खमसै ओंखायनो औ समनि आंखाल जाबाय समनि आंखाल दा ओंखायनो। थाब थाबनो बे बेखौ फोथारनि खामानि जिथु आबाद बेखौ फोजोबनानै दस्रा खामानियाव नांथाबनो गोनां जायो। दानि मानसिफोरा दा बेबायदिहायनो नैबे गोदान जुगनि जे हालेवग्रा आइजें ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनाय जायो आरो। बेबायदि जायो औ ओमफ्राय नोंथांमोननि जिं बै मोसौजों हालेवो ना ओरैहाय ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो दा?
जोंनाथिं जोंनाथिं मोननैजोंबो मा हालेवो माने मोसौजोंबो हालेवो आरो थ टक्टरबो हालेवआ आरोोना औ जोंनि ओरैनो ना ओरैनो फार्स्टल टाइम हालेवनायाव बोरैबाबा बांसिनानो माबा ट्रेक्टरखौ होयो आरोना एसे गुरै जालांनायनि आरो ना उनावहाय जेन' मोसौ जों हालेवोबा माने बांद्राय खस्थ मोना आरोना बिदिनि थाखाय होयो आरो ट्रेक्टरजों ओमफ्राय बिनि उनावहाय मोसौ माने ट्रेक्टरजों हालेवनाय ओमफ्राय माबाजों ओ मोसौजों जों हालेवनाय मोसौजों हालेवनायखौ साबसिन मोननाय बायदि मोन्दों आरो ना गायनायाव
औव - औव औ - औ नंगौ नंगौ बे मोसौजों हालेवनाया एसे जे आ हाया मोजां रोखोमै रुय जानो मोनलाङो ट्रेक्टरना एसे गोथां गोम दानफ्लेलांनाय बायदिसिना बिदि जानो नागिरनाय बियो आरो खना खनलाखौ नांनो नागिरै
ओ - औ ओरैनोथ ट्रेक्टरजोंनो ओ गायो आरोना बां बांसिनानो ट्रेक्टर बाहायसै दानि दिनाव मानो होनबा औ मोसौजोंथ जोङो एफाराबो हालेवनो हाया ना नालाय ओमफाय ट्रेक्टरजों बा खेबसेनो हालेव बाय ओमफ्राय खेबसेनो बुरजा गायग्रा लानानैहाय गायबाय आरोना बा सानसे साननैयावनो हाजोबो आरो बेसेबां गायनो गोसो बिदि खालामनायखौ नुसै आरो दा बांसिन
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
अ खोनाबाय दा औ खोनायै जानाय आव दोंमोन आदसा ओमफ्राय नोंथांमोनथिं नैबे जिथु गायनाय गायनायनि बेबस्थाखौ औ ओरैनोथ जोंनि बे आइजो माहारि बा हिनजावफ्रानो गायनाय जायो ना बेहाय गोदान जुगनि जि आइजें गायग्रा आइजें मेसिनफोर बेफोरखौ बाहायनाय जायो नामा
जोंनाथिंथ दासिमाव बिदिया सफैथवाखै आरो जों ओ आइजोफोरानो गायनाय जायो आरोना फुनाय फुनायावबो जोंनावहाय फैथवाखै गायनाय ओमफ्राय फुनाय बियो दा आइजो
आयजोफ्रानो हो जोंनाव बिदिनो दा समान माने आइजोफोरानो बे माइ गायनायफोरखौ गायनाय जायो आरो माइ नो हालौनायाथ' बिदिनो थाबाय। नोङो ट्रेक्ट'र सिम थाबाय। फुनायाबोथ' जोंना हिनजावफोरा फुबाय हौवाफ्राबो फुबाय
औ किन्थु जोंनाजों हौवाफोर ओ खोथिया फुनायखौ हौवाफोरखौ नुनो मोना आरो ना हि हिन्जावफोर खौल' नुनो मोनो।
मोनायाव?
बांसिनानो औ खोथिया फुनायखौ आं खोनानो मोनदों अबेबा अबेबा जायगायाव हौवा फ्राबो फुयो।
औ दा जोंनिथिंजायनो हौवा फ्राबो खोथियाखौ फुयो आरो हिनजावफ्राबो खोथियाखौ फुयो आरो। बेखौ गायनायावबो ओ फ्राय हिनजावफ्रानो गायनाय जायो आरो। द बेबायदि ज हौवाफोरा औ। औ। होमबा ओ हेलौ
औ खोनागासिनो।
औ।
होमबा औ नोंथां होमबा दोनथ'नोसै।
दे दे। जाथ'गोन दे दिनैनि थाखाय दे।